ओइ नोंथाद्रा
औ
खोनादोंना नोंथाङा औ औ औ खोनादों औ औ खोनादों
औ ओ नोंथाङा फ्रि दंङ ना
औ औ दङ'
ओ ओ बिदिब्ला नोंथां आयदानि बाहाय सावरायनो नागिरदोंमोन
औ औ सावरायजागोन नोंथां थारैनो सावरायजागोन
औ ओम मा ओ दा दैज्लां बोथोर नालाय ओ दे दैज्लां बोथोराव गायनाय नोंथांमोननि ओनसोलाव माब्रै गायनाय फुनाय जायोबा एबा मारै मा ओ आखु बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ थारैनो दा आ जों सुबुं माहारिया नोंथां ओ थांनानै थानो थाखाय थ जोंहा आदारनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ थिग बे लेखायै जोङो जोंनि सुबुं माहारिया जोंनि ओनसोलाव ओनसोलनि सुबुं माहारिया बांसिनैनो जोङो आबाद मावनायखो नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां? ओंनि ओनसोलाव दा बे लेखायै जोंहा गिबियावनो जोंहा माइ आबादखौ गाहाय आबाद महरै जोङो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा सानना लानाय जायो नङा ओमबा?
औ
दा माइ आबादनि अनगायैबो जोंहा गोबां अनेक गुबुन गुबुन ओ मैगं थाइगं गायनायखौ नुनो मोनो नङा ओमबा जोंनि ओनसोलाव अब्लाबो जोंङो माइ आबादखौनो बयनिख्रुइ गेदेर आबाद होननानै सानना लानाय जायो आरो नङा ओमबा नोंथां दा माइ आबाद खौ ओ होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोराव बांसिन जों मावनाय नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां खोनादोंना औ औ थिग बे लेख थाय जोंनि बर हारियावबो आबाद एबा ब आबाद मावनायनि खान्थिफोरखौ जों बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय बरफोरा आबाद मावनानै जाग्रा हारि नङा ओमबा नोंथां थिग बेलखायै बर' फोरनि आबादारि हारिमुवा रांखान्थियारि बिथिंजों एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दङ नङा ओमबा नोंथां दा जोंनि बर हारिया आबादखौनो मा ओनो इखो गावबा गावनि जिउखौ सालायनायनि गुबै राहा होननानै सानना लानाय जायो नंगौना नोंथां औ बेनिखायनो ओ बरफोरा आबादखौ बायदि नेमखान्थियै नेम खान्थि खालामनानै जों आबाद मावबोनायखौ नुनो मोनो नङा ओमबा? जेरैहाय जोंहा ओ हालेवनाय हालेवजेेननाय बुंनाय जायो बेनि उनाव औ ओ गसा लानाय। बुंनाय जायो। बेनि उनाव अ खोथिया फुनाय नांगोल जांख्रा बा ख्रि गायखननाय माइ नाहैनाय माइनाव लायनाय ओमफ्राय ओंख्रि ओ ओंखाम गोरलै जानाय नङा होमबा। बायदि बायदि रोखोमनि जोङो नुनो मोनो। जोंनि बर' हारियाव नङा होमबा। खोनादोंना नोंथाङा औ। थिग बेबायदिनो जोंहा आबादखौ मोननै रोखोमै मावनो हाय नङा होमबा। जेरैहाय ओ जोङो दैस दैज्लां बोथोराव मावनाय नुनो मोनो। मेसें बोथोराव मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा। दा आबाद मावनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जों बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय जों नुनो मोनो नंगौना। दा आबाद खौ जों जानला मोनला बोथोराव मावोब्ला जों आबाद मोननो हाया एबा आबादनिफ्राय जों फसल मोननो हाया नङा होमबा नोंथां। दा बे रोखोमैनो ओ बोथोर लाना बोथोरसो जों खायसे आबादखौ मावनाय जायो नंगौना नोंथां। खोनादोंना दा थिग बे लेखायैनो जोङो ओ जों जेरैहाय बुंलांखाबाय आं एसे आगोलावनो। ओ माइ आबादखौ जों दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। नङा होमबा दा थिग बै लेखायैनो जोंहा दैज्लां ओ बोथोराव बायदिसिना आबादखौ जों मावनाय नुनो मोनो जेरैहाय दैज्लां ओ बोथोराव मावनाय नुनो मोनो। जिंखा लेस्रा ओ थायसुम, भेन्दि बायदि बेबायदि रोखोम जों दैज्लां बोथोराव मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा। थिग बे लेखायै जोङो ओ आबाद फोथार होननानै बुङोब्ला जा माइ गायनाय खान्थि एबा बिखान्थि एसे सुंदयै फोरमायनोसै आं नोंथांनो दा जोंहा माइ गाय बेनो होनोब्ला जोंहा गिबियावनो ओ माइलि। बुथुमनानै लानांगौ जायो नङा होमबा जाय जोंबो जोंजे होनो बिधान। औ थिग। बे लेखायनो माखौ गायगोन मा खुगाया थिग ओ बायदि रोखोमनि जों बिदान बासिनानानै लाग्रोनांगौ जायो जेरैहाय जोंहा दङ जोसा माइ ब्रा आसु माइसालि माइलि नङा होमबा जेरैहाय बंग बन्धु बाय बायदि बायदि रोखोमनि ओ माइ जोङो नुनो मोनो थिग बेनिनो जों मोनसे थाइगं खनानै लानांगौ जायो नङा होमबा सिगाङाव माखौ गायगोन बा हगाया नङा होमबा नोंथां थिग बेनि उनाव जोङो। ओ खोथिया फोनाय जायो। जेरै खोथियाखौ जोङो फैयो ओ सानथाम दैयाव सोमना दोननानै बै खोथियाखौ जोङो सान आरो बोरियाव बोखांनानै दोननानै ओ फोनाय जायो नङा होमबा। हालेवनानै जा फोथारखौ। दा बेनि लेखायावनो आङो मोनसे बुंबावनो सानदों जों ओ जोंनि बर हारियाव आबादखौ जोङो बांसिन हाल एवनानै एबा मोसौजों जोङो नुनो मोनो नङा होनबा? गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखाल जोङो ओ बायदिसिना खोनादोंना नोंथां औ नाथाय औ थिग नाथाय जोङो खायसे खायसे दाबो एबा आथिखालबो मोसौ जोंनो हालेवनायखौ नुनो मोनो जों नङा होनबा दा थिग बे रो खोमैनो जों गोबां खान्थि बिखान्थि जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो
औ
नोंथाङाबो आंनो माइ आबाद मावनायनि
औ ओ नोंथाङाआ नुथाय बे ओनसोलाव ओ जेरैबायदि माइ आबाद। दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनायजों लोगोसे। उफाया ओ आबाद। मावनायखौबो नोंथाङा। ओ आबाद होदों। ला जेरै नोंथाङा बुंदों गोसा जेरै जिंखा, भेन्दि, लेस्रा बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो दैज्लां बोथोराव माइ गायनायजों लोगोस जे बेफोर उफेरा खेथि माबा आबादखौबो मावनाय जायो। आ नोंथाङाथ' माय गायनायखौ आ बुं खाबायानो बिदिनो जोंनि ओन गिबियावनो खोथियाखौ सोमना दोननांगौ। माइग्लि सायखनानै ओ बिदिनो खोथिया फोनायनि उनाव। गायनाय आथिखालाव आंबो बेखौनो बुंनो सानो। आथिखालाव बाहायनाय जा नांगोलजों हेवनायखौ। आ दा जेरै बांसिन आनो। समनि आंखालखौनो होनगोन समनि आंखालनि थाखाय बांसिनानो एबा बोथोरनि आं बोथोराव ओ नांगौथि समाव दै मोना नालाय। बिनि थाखायनो बेफोरनि थाखायनो दानि समाव बांसिनानो। टेक्टर बिफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो। अब्ला जों सानैया ओ आथिखालाव जेरै नांगोलजों हेवोमोन। बेखौ आङो बांसिन। ओ गोगोम जायो होननानै आं सानो आरो।
औ औ नंगौ सैथो।
माइ गायनायनि जा था सान बेखौ जोङो हालजांख्रा होन्नानै बुंङो बेनि बागै आं एसे बुंनोसै हालजांख्रानि जा सानखालि हालजांख्रा दोङो बिनि बिगोमा अ आइजोआ गिबियावनो फुंनि समाव ओ गावनि नखराव आलारि‌ बा फोजोंनायनि उनाव उम जेब्ला गायखाङो अब्ला ओ आबाद फोथाराव थांनानै ओ दुबलि फोथारनि ओ दोंब्रै आलिनि गेजेराव ओ खना खना माइफा खौ गायनाय नुनो मोनो ओ बिदि गायनायनि उन नाव ओ जोंना माइनावखौ माइ मुथा से लानानै ओ खुरियाव माइ मुथासे लानानै जोङो खरआव रुजुनानै माइनावखौ बरायना लाबोनायखौ आं नुनो मोनो एबा जोंनि ओनसोलाव बिदि जायो आरो हालजांख्राया बिदि फैनाय
औ सैथो
जेरै हाब्रु गेलेनाय होनना बुङो बेयो हालजांख्रानि सानखालि इसे गासैबो हाब्रु गेलेयो हाब्रु गेलेनायनि ओ उनाव जोङो माइनावखौ बरायनानै लाबोनाय समाव गोदोनि बुंनाय बायदिब्ला ओ बिदि माइनावखौ बरायना लाबनाय समाव उनजा नायफिन हरनो मोना होन्ना आं मिथियो एबा दासिमबो बेफोर सोलिगासिनो दङ लोगोसे बिदिनो माइनावखौ बरायनानै नसि जों लाबोनायनि उनाव ओ जोंना माइनाव खनायाव इसिंनि माइनाव खनायाव एबा बाख्रिनि दरखं मोखाङाव जोङो बेखौ बरायनानै दोनफैयो बिनि उनाव बिनि हाल जांख्रानि सानखालि ओ गासैखौबो बोथिसे जास्रांहोयो आरो हाल जांख्रा खौ ओ जोंनिजा बिदिनो फालिनाय जायो आरो लोगोसे
औ नंगौ।
नोंथाङाबो हाल जांख्रा खौ नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै फालियो? सुंद'यै बुंनो हागोन नामा नों?
औ औ औ। थारैनो ओ नोंथाङा जाबादि बुंबाय ओ एसेयावनो एसे आगोलावनो नोंथाङा बुंलांखाबाय हाल जांख्राखौ माबायदि फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां दा आंबो जा हायो। आंनि फारसेनिफ्राय आं एसे बुंनो नाजानोसै। दा हाल जांख्रा होननानै बुङोब्ला जोंहा। ओ हाल जांख्रा जायैखौ जों फोरबो होननानै फालिनाय जायो नङा होमबा जाय जायखौ जों नांगोल जांख्राबो होनना बुङो नङा होमबा नों थां, खोनादों ना? औ औ थिग बेबायादिनो नांगोल जांख्राया हालुवाफोरनिब्लाबो हिनजावफोराबो बाहागो लाफायो नङा होमबा? बेवहाय नंगौना खोनादोंना नोंथां औ औ थिग बेबादिनो हा हाल एवनाया हाल एवनाय जोबखालि एबा माइ ओ गायनाय जोबखालि बायदि जों फोथार एबा दुब्लिफोराव जौ लोंनानै एबा नां नांगोल एगारखांनानै एबा माइ गायखांनानै। लावथिजों थें थें था था बुनानै। रंजा बाजायै जोङो ओ फोथारनिफ्राय फैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। रंजा बाजायै दा नोंथाङा एसे। आगोलावनो बुंलांबाय। ओ माइनाव बरायना लाबोयो बोयो नङा होमब्ला थिग बेबाद बिनो जोंङो रंजा बाजायै माइनावखौ फोथारनिफ्राय बरायना लाबोयो नङा होमबा थिग बेबादिनो नांगोल जां ख्रा होननानै बुङोब्ला जोंहा आरोबाव दंबावो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो जोङो ओ नांगोल जांख्रा एबा हाल जांख्रा खालि जोङो नुनो मोनो जों सावरि जालायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां ज ज नङा होमबा गामिनि आइजोफोरा ज ज सावरि जालायनायखौ नुनो मोनो रंजा खुसि मिनि खुसि जोंङो माइ गायहैनानै माइनाव बरायना लाबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जोंनि ओनसोलाव दा थिग बेबादिनो जोंङो रंजा खुसि आगोलबो बेबादिनो ओ हाल जांख्रा एबा नांगोल जांख्राखौ बाहायबोगासिनो एबा ओ फोरबो खौ फालिबोगासिनो नङा होमबा नोंथां बे खान्थिया दिनैबो सोलिनायखौ जों नुनो मोन दों नङा होमबा? आबाद मावनाय फोथाराव नङा होमबा जेहेथु जोंहा आबादारिफोरनि मोनसे ओ गोनां नेमखान्थि होननानै बुंजायो बेफो खौ नङा होमबा नोंथां खोनादों ना? औ जायखौ जों जोबथा सान माइ गायनाय एबा आबाद हालेवनायनि जोबथा सान होननानै जों मानियो एबा फोथायना लायो जायखौ नङा होमबा थिग बे रोखोमोनो बायदि बायदि नेम खान्थि बाहायनानै जोङो खान्थि बाहायनानै ओ आबाद फोथाराव जों आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथां? औ दा नोंथां जोंहा समाबो जाबोबाय ओ आसा खालामो नोंथां आबो आंजों सावरायनो लायनानै गोसो खौ गोजोननाय मोनबाय होननानै। आंबो नोंथांजों सावरायलायनानै गोसोखौ थारैनो जोबोर मोजां मोनबाय लोगो आसा खालामो नोंथांखौ आरोबाव इयुनाव लोगो मोनबावगोन होननानै साबायखर नोंथां।